हेल' अ नोंथां। ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
औ नों थां आङो दा ओरैनो दङ' र'
औ माने नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? औ ओम नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायना मोनखो?
आङो दावबायनोथ' जोबोद मोजां मोनो। जेरैहाय दा जोंनि खाथि खालायावनो गोबां जायगाफोर दङ' ना? बेफोरावनो आङो दा दावबाय थिंनो मोजां मोनो आरो दा जेरैहाय जोंनि खाथियावनो दोङो सकि हाजो
औ औ
बेखिनि जोंनि खाथिआव बो दङ नेसनेल मानास हाग्रामा बेफोराव आं दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो
ओमफाय दावबाय दावबायनानै जों मा मा बिदिनो नुनो मोनो माने दावबायबाथाय जोङो मा मा गियान आरजिनो हायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना हो नोंथाङा
औ औ हागोन। जोङो दावबायना नै जोबोद मोजां नलेज मोननो हायो जेरैहाय गुबुन दाबसे जायगानि फाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो ओ मिथिंगानि बागैबो मिथिनो हायो जेनेबा गुबुन हारिनि बागैबो मोनथिनो हायो। बायदिसिना सोलोंथाइनि बागै मोनथिनो हायो आरो जोङो दावबायनानै।
औ उम। ओमफाय नोंथांनि दावबायनायाव बांसिन माने नोंथाङा मा जायगायाव दावबायनानै मोजां मोनो बांसिन?
बांसिन माने आङो बिदिनो जेनेबा मिथिंगानि बागै जेसेबां समायनासिन थानाय अ बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर बेफोराव थांनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो जेन'बा गामिफोर बा मोजां टाउन सरफोरावबो दावबायहैनानै मोजां मोनो। जेनेबा गोबां नलेजफोर आर जिनो हायो आरोना।
औ। नोंथांमोननि खाथि खाला मा मा जायगा दङ दावबायनो थाखाय?
जोंनि खाथि खालाथ' गोबां जायगा दङ जेरैहाय ओ आं दहायसो बुंखांबाय जेनेबा जोंनि खाथियाव पिकनिक स्पट सकि हाजो होननाय मोनसे दङो दारागाव दोङो बेखिहाय मानास हाग्रामा दङो। गोबां दङ आरोना।
आंबो बिदिनो दावबायनानै मोजां मोनो।
औ औ। दा जेनेबा नोंथाङाबो दावबायनानै मोजां मोनो
औ औ औ।
औ। मा मा जायगायाव दावबायहैखांखो नोंथांआ?
आंथ' बारा एसेबां गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखै ओरै खाथि खालाजों नों जि जायगायाव दं माने नोंथाङा जि जायगायाव दावबायदों आंबो बे बे जायगायावनो दावबायदों आरो जेरै सकि दारागाव। बे भुटान। शिलं बेफोर बायदि आरो भैरब कुन्द'। बेफोर बायदि जायगायाव दावबायनो मोन्दों आरो।
आरो दावबायनो लुगैयो। गोजान गोजान लुगैयो आरो।
उम।
जेनबा नोंथां आरो गोजान गोजान बेनिफाय बांसिन गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनो लुगैगोना लुगैया?
औ लुगैयो। लुगैदों। औ जेरै अरुणाचल ओमफाय आरो टावां बेफोरबायदियाव आं दावबायनो लुबैदों आरो दावबायनो लु बैनानै दोङो आसा खालामो उनाव लास बेहाय थांनो मोनगोन बिदि दावबायहैनो मोनगोन बिदि सानो आरो।
औ औ औ। जेनेबा नोंथाङा ओजों दावबायहैनानै मा मा गियान आरजिगोन बायदि सानदों?
औ आं माने बिदि जायगायाव आव दावबायनानै माने मानसिफोरनि गाननाय जोमनाय बिसिनि जानाय लोंनाय थानाय आरो बिसोरो मानसिफोरखौ माने गुबुन हारिनि मानसिफोरा थांबाथाय माबायदि बिसिनि आख'ला माबायद दि रेसपेक्ट होनो रोंगोना रोङा बेफोरखौ माने आङो नायनो लुबैयो आरो।
औ औ।
उम।
जेन'बा नोंथाङा दावबायहैनानै गुबुन हारिनि रायलायनायफोरखौ
औ औ औ औ गोसो जायो। आंबो बिसोरनि रायलायनायफोरखौ सोलोंनो गोसो जायो आरो बिसोरनो रायलायनायफोरा माबायदि बेफोरखौ माने सोलोंना लानो लुबैयो। आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय माबायदि बेफोरखौ नायनो लुबैयो आरो।
औ औ।
औ। फाय नोंथाङा थांफेरबायना थांफेराखै बेफोरबायदि जायगायाव?
आङो थांफेरनायाथ' थांफेराखै इदिनो खाथि खालायाव थांदों आरो ना जेरैहाय ओ भैरबकुन्द'। ओ क'क्राझार थांफेरदों
औ औ ओमफाय नोंथाङा क'क्राझाराव थांनानै मा मा जायगा नायखो बिदिनो खाथि खाला थानाय मा मा जायगायाव दावबायहैदों?
औ आङो क'क्राझाराव थांनानै ओ जेरैहाय जोंनाव मोनसे जायगा दोङो ना देबोरगाव होननाय क'क्राझाराव बेयाव थांनानै आङो गामि गामि हाबैनानै जोबोर मो जां मोनदों आरो ना ओजोंनि मानसिफोरा जोबोद रायलायो आरोना
फाय बिसोरनि थानायफोरा माबायदि जेन'बा बिसनि रायनाय रायदावनायफोरा माबायदिहाय
औ औ बिसोरनि रायलायनायफोराबो ओ जोबोद मोजां दाबसे जायगानि ओ जोङो जोंहाय थां बेफोर मोजाङै केयार खालामो आरोना जेरैहाय ओ नोंसोर जानाय लोंनायनि बागै बो सोयो सोङो नोंसोरो बबे जायगानिफ्राय फैदोंमादों बेफोरखौ गासैखौबो सोंना लानानै मोजां रायदावो
औ औ आमबारि नोंथाङा उनाव माबायदि जायगायाव दावबायनो लुबैदों?
औ आंथ' दा गोबां जायगा दावबायनो गोसो जादों आरो ना जेरैहाय दा जोंनिया होजों नेपालावबोथ' बर' सुबुंफोर दोङो आरो गुबुन जाथिबो दोङो बेफोराबो थांनो लुुबैदों फोरजों उरणाचल सिलं बेफोराव थांनो लुबैदों आरो ना। थांनानै आंङो जेनेबा बिसोरनि कालसारनि बागै बिसोरो माबायदि थायो बेफोरखौ सोंनानै लाबोनो
औ। ओमफ्राय नोंथाङा बांसिन माने बबे जायगायावहाय बांसिन गोसो जानानै दङ दावबायनो थांनो थाखाय?
आङो दा दावबायनो थांनो जोबोद गोसो जानानै दङ अरुणाचलावनो आरोना। जेनेबा, अरुणाचलाव हाजो एरियाबो जाहैबाय हिल्स एरिया बेयाव थांनो जोबोद गोसो जानानै दङो।
ओमफाय बिसोरनि मानसिफोरा माबायदि माबायदिहाय रायज्लायो माबायदि थायो जायो?
औ बिसोरनो जेनेबा आरो ओजोंहायथ' बारा एसेबां बर'फोरथ' गैयाना बेहाय खासियाफोर दङ गार बेफोर नाव थांनानै जेनेबा माबायदि जोंनि गुबुन हारिनिफ्राय थांनानै थांनायफोरखौ माबायदि ओ गुबुन लाबो होनदों बिसोरो बेफोरखौ एक्सपिरियेन्स लाहैनो लुुबैदोंमोन आरो ना आंनो मोनजालायो दा।
बेफोरबायदि माने हिल्स एरियाफोराव थांनानै माउन्टेनफोराव थांनानै नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना? बेफोरबायदि जायगायाव दावबायहैनानै
औ जोबोद मोजां मोनो हिल्स एरियाव थांनानैथ' आङो जोबोद गावखौनो मोजां मोनो आरो। जेरै हाय मिथिं गारि समायना जा खौ हैयोबा गोसोआनो जोबोद मोजां मोनो आरो औ औ गोजोन मोनो।
औ ओमफ्राय मिथिंगायारि माने बारहावा बिदि नायनानै जानानै मोजां मोनो। जेबो पलिउसन जेबो गैया नालाय जाया नालाय बेफोराव बेनि थाखायनो औ। औ।
औ दा नोंथाङाबो हिल्स एरियाफोराव थांनानै मोजां मोनोना?
औ मोनो आं जोबोद मोजां मोनो आं बांसिनानो आं बेफोरबायदि हिल्स एरियाफोरावसो दावबायहैनो मोजां मोनखायो आरो।
औ औ औ।
माने बेफोराव जेब ओ खायसे जाया जेबो पलिउसन गैया नालाय बेफोराव माने बिराद गोजोन मोनो आरो गोसोखौ बेफोर जायगायाव बेरायहैनानै
ओम
बेनिखायनो आं बेफोराव थांनानै बांसिन मोजां मोनो आरो
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा दा अबेबाफोर थांनायनि प्लेनिं खालामनानै दङ नामा
औ आं औ औ आंथ' दा बिदिनो गोसो जाना दं आरो माने साननानै दङ आरो आं माने टाइम सम मोनबानो आङो थांनो लुबैयो एबा बेफोरबायदि दावबायहैथिंनो लुबैयो आरो नायनो लुबैयो एक्सप्लर खालामनो लुबैयो जायगाफोराव थांनानै
औ औ
औ आं सानना दङ आरो दा औ औ
नोंथाङा दा खाथि खालानि जायगा फोराव दावबाय हैखांजोब्बाय आरो ना
औ दावबायहैखांबाय
औ जेनेबा दावबायहैनानै गोबां नलेजफोर आरजिनो हाबाय जानांगौ नोंथाङा
औ औ आरजिनो जों माने बिदि दावबायब्लााथाय माने गियान आरजिनो हायो आरो मिथिनो मोनो मिथयैखौबोमोन मिथिनो मोनो बिदिनो हायो थिजोबो आरो मा जायगायाव माबायदि माबायदि खालामो माबायदि थायो जायो लोङो बे बेफोरखौ सब मिथिजोबो आरो बेनिखायनो दावबायनाया मोजां माने मोजां होननानै होननानै आं सानो दावबायनाया मोनसे मोजां आरो
दाव बोनया
मा औ
औ दे होमबा नोंथां समा जाबाय न औ देे
ना दोनथ'नोसै होमबा नोंथां?
औ दे नोंथां दे
थाबाय
दे औ नोंथां दे
उम दे